खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा अ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
ओरैनो दंङ दा।
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंना दायो।
औ औ फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
अ दे होमबा जा सानै जों दैनि सोमोन्दै रायलायनोसै।
औ औ सावरायजागोन।
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा दैनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ दैनि सोमोन्दै ओं माने जों दैया जोंनि जिउआवहाय मा मा खहा खालामो मुलाम्फा खालामो बेफोरनि आरोना औ दैनि बाहायनाय। नि औ दैनि दै होनबाथ' मिथिखायो नों थाङाबो दैया जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनांथार होननानै। दै नङाबानो जोंहा जिउआ जेबो जाया होननानै। दैजोंसो औ दै दैजोंसो जों थांना थायो नालाय। जोंनि देहायाव दैयानो दै दै थाखायो नालाय जोङो दैखौ जों लोंनायाव बाहायो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ जों दैखौ गिबियाव बहा मोनो होमबा जों हा सिंनिफ्रायनो मोननाय जायो होननाय जायो आरो। जेरै जों हा जावबाथाय दै मोनोना।
औ नोंथां औ
औ बिदिनो दंखलफोरनिफ्राय जोङो। नङाबा इदिनो मथरफोर गायनानै हाखर। बिलोफोरावहाय मोनो आरो जों दैखौ फुख्रिफोरहाय। दंगफ्राव आरो जों अखा महरैबो मोनोना दै
औ औ मोनो नोंथां।
औ औ जोङो जों लोंनायाव दै बाहायनो होमबा जोङो लोंनायावहाय दैखौ। जोङो मोजां साफा फिल्टार खालामनानै सरनानै गोग्गो दैखौ लोंनांगौ जायो आरो जोङो।
औ औ
नङाबा नङाबा दैजोंबो गोबां बेमार जायोना नोंथां दानि दानि दिनावथ बहुद औ। दै दै लेथ्राफोरजों दै मैलाफोरजों बुहुत बेक्टेरियाफोर सोमजियो ना। बेफोरनि थाखाय देहाया देहायाव गोबां बेमार सोमजियो दैजोंबो। ओंखायनो जोङो दै गोग्गो लोंनांगौ आरो दै साफाखौ। आरो बिदिनो जोङो। दैखौथ जोङो होनजायो जों सिखारनायनिफ्राय फुंनि सिखारनिफ्राय उन्दुजासिम जों दैजोंनो खामानि मावो होननानै। बुंजायो आरो ना नोंथां औ। दै जोङो जेरै। जोङो फुङाव सिखारग्रोना मोखां सुनायाव दैखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां।
औ बाहायो
औ इदिनो जों जानाय लोंनायावबो बाहायो बिदिनो मै मैगं माइरंफोर सुनायावबो जों दैखौ बाहायो। आरो जि जोम सुनायावबो आरो गावखौ साफा खालामनायावबो दै बाहायजोबो जोङो।
औ
माने जोंनि जिउआवहाय दैया गोनांथार होनजायो आरो दै नङाबानो जेबो जाया होननाय जायो आरो।
औ
औ आरो जोङो बिदिनो दंफां जोंनाथ दंफां लाइफांफोरनोबो बिफां लाइफां जिखुनु जिब जुनारफोरनोनो जोंनो दै नांगौ गोनां जायो आरो जोंनो। दंफां लाइफांफोरनोबो दै नांगौ मैगं थाइगंनोबो दै नांगौ। आरो जोंनिया जिब जिब जुनारनि दै लोंनाया आलदा जोंनि दै लोंनाया आलदा जायो आरो। जोंथ गोग्गो दै लोंनांगौ नालाय औ बिसोरनिया इदिनो फुख्रिफोरनि हाखरफोरनियानो जायो आरो एसे गाज्रिबाब जायोआरो बिसोरो बेफोरखौ लोंनानै थायोआरो।
औ
औ आरो दैनि खहाफोर होनबाथ नोंथाङा मिथिखायो दैया जोंनिया बां दाथ दैलां बोथोर नालाय जों दै। एभेलेबेल मोनोना नांगौनि नांगौनि बांसिनसो मोनोना जों दैखौ। बिदिनो औ दै जोंनिया। दैया अफार जाबाथाय बिदिनो बांद्राय अखा हाबाथाय दै बाना। फोर जानानै जोंनिया आबादफोरखौ नस्थ' खालामो।
उम!
औ लामा बिदिनो दैबाना जानानै लामाफोर माथावरिफोरखौ खुरखानानै जो गोबां खहा खालामलाङो आरो मानसिफोरनि न'फोरखौ न' बांफोरखौ
औ-
नोंथांमोनथिंलाय दैया मा मा खहा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ द दाथ' जोंना दैलां दैज्लां बोथोर जाबाय जोंनिथिंहाय ओ गोबां गिदिर गिदिरहाय जोंना मा दैमा दङ दंग' जाम्फै बेबायदि जोंनियाव गोबां दङ खाथि खाला जोंहा ओ गामि गामि खाथि खाथियावनो बिथिंबो बिथिंबो गोबां दंग' दङ जाय दैमा दङ आरो सो दैनिफ्राय जोंनि बिदि गामि ओनसोलाव गोबां खहा जायो जोंहा ओ दैया हाजो हाजोनिफ्राय दैया एसे बारायबो बानो जोंहा ओ मालाबा जोंहा थां थांनो थाखाय लामा बारलांनो थाखाय जोंहा उसुबिदा जायो लोगोसे बिथिंजाय जोहा माइ आबादफोरा बिदिं दैया दैखौ दैया बांद्राय बुरजा फैबा जाहा होथेनो हानो नागिरा बिदिनो दुब्लि फोथाराव थांनानै दैया माथावरि बायलाबायो माइ लोमसा वबाबो लांलाबायो जोहा माइखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों गायनाय जायो बिनि उनाव दै बानाया फैब्लाथाय बुस्रामब्लाव जोबब्लानो जोंहा गोबां आबादारिफोरा गोबां ख खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ दाथ' माइ गायनाय सम नालाय औ
औ दाथ' म माबबा माबेबा समाव दैज्लां बोथोरबाबो गोबां अखा हा हायाबाथाय अखा हायाबाथाय दैनिबो आंखाल आंखाल जायो माने दुब्लि फोथार दुब्लि औ खरान जायो दुब्लि फोथारफोरा रानजोबलाङो दै माइ गायनो गोबां खस्थ' जायो जायनि जाहोनाव जोंहा मिसिननिफ्राय मिसिनजोंहाय दै बुथुम बुथुम लांनानै जाहा दुब्लि फोथाराव सारहैनो गोनां जायो। बेनि गेजेरजों जोङो मा माइखौ गायनांगौ लोगोसे अखा हाया हायाबाथाय अखा हायाबाथाय ओ माबा अखाखौ जोङो नेबाय थानो गोनां जायो हाया ख रान जाजोबो जायनि थाखाय जोङो माइ माइफोर खौ गुबुन आबादफोरखौ माबा मोनसे जेनेबा बेलेग आबादफोरखौ मावनो गोनां माइनि अनगायै जा मैगं मैगं आबाद मावनो गोनांबाबो जोङो मावनो मोना जायो आरो दै दैयालाय जो दैया जोंहा जोंनिथिं बांसिनलानो लोंनो थाखाय लोंनो थाखाय दंखल बाहायो ओ दंखल बाहायो जाहा औ दैखरखौ बाहायो इखौ जायो फग फखो औ औ बे दंखल आरो बेगरखौ जोंथिं बांसिन बाहायो बेदिनो जोंनि मा खावसे ओनसोलाव जोंनिथिं जोंनि ओनसोलावनो खावसेथिंजाय जोंनिना दैनि गोबां आंखाल जायजा हाजो हाजो दङो जोंनि ज हाजो ओनसोल ओ दङ जेराव दाबो जोंहा दैनि जे औ जोंनि थाखाय जेबो सुबिदा गैया माने जों जोंनि जे जोंनि गा-गाहाय ओनसोलावहाय दैनि बांद्राय आंखाल गैयाबाबो जोंहा हाजो हाजो जिं जिङाव गासैबो जोंनियाव गोबां दैनिया आं खालखौ नुनो मोनो जेरै बिसो- औ बिसोरनिथिं दंखल गायनो थाखाय जायगाया मोजां नङा माने दंखल गायोब्लाबो दैया दैया ओंखारनो नागिरा गोबां गोथौ गोथौ नांगौ जायो ओ दै औ औ दै ओंखारा दै फोरखौ थ' गायनो दैफोरखौथ' गायनो हाखाया दैयानो ओंखारा आरो ना मोजां जाया बेनि उनाव ओ बेबायदिनो ओ बेबायदि सरखारनि जे थि टेंकि बहायनाय दङ गिदिर गिदिर टेंकि जाय माने हाजो ओन सोल नालाय न'फोरा गोजान गोजान बेनिफ्राय बेयावबो जोङो टाइम मोनसे टाइमाव दैफोरा फैयो बेखौ जोङो होसो होसो द साइकेलाव बा
वाटार साप्लाइ फोरनिफ्राय आरो ना वाटार साप्लाइ होनोना औ औ
बेनिफ्राय जोंहा गोस- गो- साइकेलावबा साइकेलाव बा गारियाव दैहु खानानै जोंहा गोबां खस्थ' हाजो हाजो हाजो दै अन्थाइनि अन्थाइ लामा जिं जिं बेफोरबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजों थांनानै जों गोबां गोजान गोजाननिफ्राय जा दै लायनो गोनां जायो आरो। दैनि दैनिनि दै नि थाखाय दैनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो माखासे समफ्राव बेबायदिनो
जि जायगाथिं खरान जायगा बिदिनो दै मोननो थाङा बिथिं गोबां खस्थ' मोनो आरोना दैनि
औ औ नोंथां खस्थ' जायो मेसें मेसें बोथोराव बांसिन बिन खस्थ' जाबावो दैखौनो मोननो नागिरा अखाबो हाया बेनिखायनो गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
दै दैखौथ' दैज्लां बोथोरबा ओरैनो जानला मानला मोनला बायोआनो अब्लाबो मेसें बोथोर मेसें सिं बोथोर बा एसे औ जोंहा मैगं दैफोर औ नोंथां दैखौथ' जोंहा गोबां बाहायनाय जायो दै नङाब्ला नोंथाङा जाबाय दै नङाबा जों सुबुं अनजिमाया सुबुंफोरा थांना थानो हाया दैयानो जोंनि गाहाय होनजायो जों लोंनाय दुगैनाय गासैयावबो जोंहा दैखौ बाहायो लोगोसे जोंहा मैगं मैगं मैगं फोनायफोरावबो दै होयाबानो र'जआ दै होआ मानो मैगं थाइगंफोरा मैगं थाइगंफोरा मोजां जाया। लोगोसे जाहा दैखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां जों सुबुं फोथायनायखौबो नुनो मोनो जेरै जोंहा दै जोंहा बाथौ बाथौ फुजिनायाव जोंहा बाथौ बाथौखौ सान्थि खालाम औ बाथौखौ सान्त खालामनो थाखाय जोंहा दै गोथार सारनाय जायो। बेनि गेजेरजों जोंहा सुबुं फोथायनाय दङ जे दै गोथार सारोबा बा थु थुलुुंसि माइरं होनानै बेबायदि बाथौआव दै सारोबा न'फोराव दै सारस्लाङोबा जा न'आ गोथार जायो। बा सुबुंफोरा गोथार जायो होननानै जोंनि गेजेराव फोथायनाय दङ। हन
इदिनो फुजाफोरावहाय दैखौनो बांसिन बाहायनाय नुखायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां दै गोथारजों जा बाथौ जा बाथौ लिर लिरोब्लाबो मन्दिर लुइ मन्दिर लिरोब्लाबो दैजोंनो सुस्रांनाय जायो साफा खालामनाय जायो जाहा। औ नोंथां दैखौ जाहा गोबां औ दैखौ जाहा गो दैखौ लानानै जाहा जो गोबां फोथायनाय दङ जेनेबा दैजो दैजो दैजों गोथार जायो होननानै जों फोथायो नालाय।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया। औ जोङो होनबाथ' दैया जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
ओम।
दैखौ लानानैनो जाहा सुबुं फोथायनाय गोबां आरो जोंनियाव बो जों जोंनि एरियायाव मा फोथायो ओ जो जोंनिथिंहाय जेब्ला जेब्ला दैमा गिदिर गिदिर दैखौ लानानै जोंनियाव गोबां फोथायनाय दङ दैमा गिदिरब्ला दैमा गिदिर गिदिर बारनानै थांनो गोनां जायो अब्ला जोंनाव जेब्ला गो उन उन्दै गथ'फोर थायोब्ला ओ एसे गोरलै गथ'फोर थायोब्ला जाहा मोनाबिलि समाव ओ बेबाय बे-बेबायदि बे दंग' बारनानै बा दै बारनानै जा गथ'फोरखौ लांनाङा होननानै जोंनि गेजेराव जोङो सुबुं फोथायनायखौ नुयो। मोनो आरो नोंथां माने एसे मोनाबिलि जाबा दैखौ औ दैखौ दैखौ बारलांनाङा बेबायदि दंग' बारनानै गथ'खौ लांनो नाङा होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो। मो दैयाव जोंहा औ नोंथां दैयाव जाहा ओ मोदाय दाउ मोदायफोर थायो होननानैबो फोथ थायो दैमाफोराव जेरै जा दैमायाथ' औ नोंथां दैमायाथ' जेनेबा जोंहा ओ गो-गोजान गोजान जायगानिफ्राय बोहैनानै फैयो बेयाव जा मोदायफोर फैफायो मोदाय मोदाइ थायो दैनि बिगोमा थायो होननानै जाहा गोबां
औ औ औ औ ओम। होमबाथ' नोंथां जोंना टाइमाबो जानानै फैबाय औ।
औ नोंथां अब्ला दोनथ'लायसै नोंथां।
औ औ दे होमबा नोंथां।
औ दे।